नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनााबनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
आनिफ्रायबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय
आं नोंथांनाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय जेनेबा दैलि लाइफ इदि आरो जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव उम दा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाया माबायदि मोजां गाज्रि बिदिनो थानाय जानाय बेफोरनि बागै नोंथांनियाव सोंनो नायगिरदों आरो नोंथाङा स सम दंबा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां। जोंथ' सानफ्रोमबो माने जोङो ओंखाम दै लोङाबा सिनोथ थानो हाया जोङो नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो फुङावनो जेनबा सिखारबाय सिखारनानै ओ सिथ्ला आरिखौ सिबो। सिबनायनि उनाव मोग खांफोरखौ सुस्रांना लानायनि उनाव बेनिफ्राय ओ मोसौ मा ओ थायो न'आव सानफ्रोमबोथ जोंना माने न'खरफ्राव मोसौ बोरमा लानाय जायो नालाय बे मोसौ बोरमा औ जोङो ओ दुब्लि फोथाराव हैयो। हैखांनायनि उनाव जेनबा नब फैफिननानै ओ साहा आरि फुदुंनानै लोंनाय जायो। सा आरि फुदुं जाखांनानै लोंखांनायनि उनाव जेनबा जोङो ओंखाम बायदिसिना जों ओंखाम जायाबालासिनोथ थानो हाखाया नालाय। बेनिखायनो ओंखाम संबाय। ओमफ्राय जायखिजाया जाग्रा बेसाद जेनबा ओ बेसाद माने ओ जेन'बा ओंख्रिफोर जाग्रा ओंख ख्रि मुवाबो बेखौ ओस संना लाहैबाय संना लानायनि उनाव जेनबा जोङो गासिबो न'खरनि मानसिफोरजों जयैनो ओंखाम ओंख्रिखौ जाबाय जा खांनायनि उनाव जेनेबा गाव गावनि ओ ओ जेनेबा गाव गावनि टाइम थायोना बेहाय ओ जोंनिजों गोबां मानसिखौ नुनो मोनो आरोना? जेनेबा खायफाना आलदा आलदा खामानि थायो आलदा आलदा खामानियाव मुखुब जानानै थायो ओ खायफा थायो मा जेनेबा बिदिनो ओ खायफा स्कुल टि सार खायफा ओ आबादारि
औ नोंगौ नोंथां
ओ खायफा डक्टर खायफा थायो इदिनो दुखानदारि गला दखान होग्रा बेनिखायनो गावबा-गाव खामानियाव मुखुब जायो मानसिफोरा थाङो। ओंखाम दै जाखांनायनि उनावहाय ओ बि बिदिनो जेन'बा आंबो बिदिनो फुङाव सिखारनानै जेनेबा ओंखाम दै जाखां लों खां ओ आंबो माने फरायसालियाव थाङो। आंनि दैलि रुटिना बेनो फरायसालियाव थांखांनायनि उनाव फैनानै ओ बिदिनो न'नि एसे खामानिफोर थायो। जेन'बा ओ न' मोनो आबाद मावनाय जायोना। आबाद मावनाय इदिनो फोथार फोराव थांनाय जायो। दसे ओरैनो फोथाराव थांनानै ओ फोथाराव जोंहा ओ बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय जायो।
अ‌ नोंगौ नोंथां।
नुनायाव ओ मालाबा हाग्रा रजनाय थायो बेफोरखौ फुनांगौ जायो। फुनानै ओ बेहाय हासार आरि होनाय जायोना? बेफोरखौ मालाबा बिदि बियो ओमफ्राय आङो बेनिफ्राय सानजौफुनि ओ जिनै रिंगा सो समाव न फैफिननानै जेनबा ओंखाम ओंख्रि संनानै, जायो बेनिफ्राय ओ बेलासे समाव आङो दसे, ओ इदिनो गामिफोरजों बेरायनाय जायो। बेरायनो थांनाय जायो। लोगोफोरजों मालाबा सम जाबा बिदिनो दसे ओ लामाफोरथिंजाय बेरायनो थांनाय जायो। बेनिफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय ओ माने ओ दोयलि नोंथां
हागोन नोंथां औ हागोन।
खोनादोंना।
खोनादों। ओं नोंथां आं बुंलायनोसै आरो।
गै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा। नोंथांनि लाइफआव।
औ औ औ। बिदिनो। आंनि लाइाबाबो बिदिनो आरो नोंथां जेनबा ओ फुङाव सिखारबाय सिखारनानै उथैबाय बिदिनो गावखौ प्र्रेस खालामखांनायनि उनाव ओ नआव बिमाफोरजों एसे खामानियाव हेफाजाब होबाय ओ। गावबागाव ओ टाइमफोरखौ नायनानै जाखां लोंखां बिदिनो स्कुल कलेज स्कुल बा कलेज बिदियाव थाङो आरो। थांबाय बिदिनो क्लास आरि खालामखांनानै फैबाय आरो नआव फैनानै आरो ओंखाम जाबाय लोंबाय।
औ हेल' नोंथां!
अ हेल' नोंथां।
नोंथाङा एसे। ओ जेनेबा नोंसोर गामिफ्राव माबायदिओ गुबुन गुबुनफोरनि एसे दैलि जेनेबा बे सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव मा। बायदि। ओ गामिफोरनि सोरबा खायफा खायबा मानसिफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथां जोंनिथ' गामि ओनसोलाव जेनेबा ओ गोनांबो थागोन गोरिबबो थागोन बिदिनो आरो। खायसेया गैयि न'खरफोरा आरो। साख्रि बाख्रि गैयैफोराथ' नों हाजिरा मावनानैनो जानांगौ जाखायो ओ जोंनि गामियावबो बिदिनो साख्रि गोनांबो दङ गैयिबो दङो बिदिनो आरो नोंथां। दाथ' गायनाय फुनायनि दिन दाथ' गायनाय फुनायनि दिन जेन'बा गैयि न'खरफोराथ' मावना बिदिनो न'फोराव खामानि। बिदिनो खामानि जेनेबा साख्रि बाख्रि। अ। गभारमेन्ट जब थायाब्लाथ' नोङो। म्लाबा खेथि मावनानै जानांगौ जाखोयो दा गायनाय फुनायनि दिन।
ओम नोंथां।
बयबो गामियाव ओ दा गायनाय फुनायनि दिन बयबो गामियाव गायनाय फुनाय दा ओ सोलिगासि नोंथां सानफ्रबोनि जिउ होननानै। नोंथांमोननिखि दा ओम गायनाय फुनाय सो। जायगा सोलिदोंना सोलियाखै एसे खोनथालाय।
ओ नोंथां जोंनिजोंबो बिदिनो दाथ' ओ नोंथां खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों।
ओ ज ओ जोंनिथिंथ' दाहाय गायनाय फुनायनि सम जानाजादों माने दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय दा
औ
जोंनि साइडजोंबो जेनेबा गासैबो न'खरफ्राव ओ जेनेबा ओ खायफा गायनो हा थायो गायनो हाया गैयि ओ माइ गायनो हा थानाय जेनेबा आबाद मावनो हा थानाय खेथि आरि मावनो थाखाय ओमफ्राय हा थानायफोरा जेनेबा ओ गोबां मानसियानो हालेवदों हालएवनानै ओ बिदिनो दै ओ सारदों फारस्तावनो दै सार सारनानै लादों हाफोरावहाय ओ दै सारखांनायनि उनाव ओ ट्रेक्टरजों हालेवदों गावबाागाव हालेवखांनायनि उनाव ओ बिदिनो माइ बे माइखौ ओ साननै सानथामसो जेन'बा बिदिनो दैयावहाय सोमनानै दोनो बेनिफ्राय बेखौ बोखांनानै बोखांनानै लाबाय बोखांनानै दोननानै नआव एसे थास बिलाइजों खोबनानै दोनो माइखौहाय गाहायाव हायावहाय फेनस्रां दोननानै बेनिफ्राय बे माइहावहाय अ जेनबा गाजा बेरोना फेंखा उथियो बे जेब्ला फेंखा उथिनाया गाजा बेहाय एसे गोलाव जायो अब्ला जोङो आरो खनसेबाव हाखौ एवफिनो एवनायनि उनावहाय ओ ओ बेखौ जोङो मै दङ ना बरफोरनाथ मै थायो नालाय जों हाखौ एस ए अ समान बनायनानै लानाय जायो हाग्राफोरखौ बासिनानै लानाय जायोना
दाथ नोंथां नोंथां आं दाथ ओ जोङो बयनि बयबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय नुनो मोनो नोंथांमोननिथि दा मोसौ एबा मैफोरजों हालेवबावो नामा नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव गामियारि ओनसोलाव खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां
औ
नोंथां ओ गोदोनिजों दानिजों जेबो डिफारेन्स गैया जेनेबा गोदो जोङो ओ थौजों ननि नआवनो मोसौ थायोमोन नालाय नआवनि मोस नुनो हा मोन दाबो मोसौफोरा दङ नाथाय दायो जुग आव मानसिफ्रा ट्रेक्टरनिफ्राय बेखौ बाहायनाय जायो दानिया नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां जाथबाय खोमा जोंनि राय्लायनाया ओ जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला लाखिथनोसै
औ नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथां